हेलौ।
अ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा?
आं दोङ ओरैनो जिरायनानै नोंथां।
अ दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सो सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ औ दे जागोन।
औ बे आयदायानो जाहैबाय फरायसालि फरायसालिनि सायाव जोङो एसे सावरायनोसैना बय ओ बे जायगानिफ्राय फैयो फरायसाफोरा औ बा मा मा खालामो फरायसालियाव बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै आरो गंसे फरायसालियाव मा मा थायो बेफोरनि बागैना? औ।
औ औ।
दा जोङो फरायसालि होनना बुङोब्ला बियो गंसे जोबोद माने समायना गियानजों आबुं जानाय बेफोरबायदि जायोना औ बे फरायसा फरायसालियाव औ फरायसालियाव दाब दाब जायगानिफ्राय फैयो सिनायि मानसिफोराबो फैनानै जों गासैबो गंसे न'खरनि बायदि गोरोबलायनानै थानो गोनां जायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ आरो उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोराबो गावसोरनि बिमाफोरखौ बा न'खर खौ गारनानै सानसेहा थाफैनो गोनां जायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ आरो गिबि सानखालिथ' उन्दै उन्दै समाव जोबोद गाबोमोन नना उन्दै गथ'फोरा औ आरो जोङो न'फोर बादिनो उनावहाय गोरोबलांनानै न'फोरबायदिनो मोनलांग्रा जायो नागारनो हायि जायो औ गेलेनो मोजां मोजां मोनो लोगोजों लोगो नङा होमबा
औ आनंांगौ
औ आरो जोङो फोरोंगिरिफोरनि बोसोन बिसोरनि अननाय जोबोद मोजां मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
आरो जोङो गोबां बेबायदि बिदिनो फरायसालियाव थांनानै बायदि बायदि बायदि आयदानि सायाव जोङो सावरायनो बा रायज्लायनो बा फरायनो मोनो नङा होमबा
औ औ
औ जेरैहाय सानखान्थि बिमाराव बिथरराय इंराजि जि आरो बिगियान औ समाज बिगियान
औ औ
बेबायदिनो आरो हिन्दी बेबायदिनो गोबां आयदा जोङो फरायनो मोनो नङा होमबा
नंगौ
आरो जोङो सावगारि सावगारि आखिनोबो जों मोनो जोङो जोबोद मोजां मोनो सावगारि आखिनो आरो फोरोंगिरिफोरनो बेबायदिनो सावगारि आखिनानै दिन्थिनो जोोबद मोजां मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
आरो जोङो औ आरो जोङो फरायसालियाव फरायसालिनि सोरगिदिं थानाय दंफां लाइफाङाव जोङो जिरायनानै बेबायदिनो खेला गेलेनोबो मोजां मोनो खारथिंनो मोजां मोनो बेबायदिनो थाखोमालायनाय गेलेनानै मोजां मोनो नङा होमबा
औ औ।
आरो खायसे खायसेनि फरायसालिया खायसे खायसेनि फरायसालिया बिल्डिं थायो
औ औ।
सोरनाबा हानि हानि न'जों जायो खायसेना। खायसेनिया ओ औ खायसेनिया थरजा बेराजों जायो। बेबायदिनो जोङो गंसे फरायसालिया जोङो बिल्डिंब्लाबो बा थरजा बेराब्लाबो बहाय जोंना ओ गियान जोङो सोलोंनो थाङो। जोङो जोबोद मोजां मोनो न'? औ फोरोंगिरिफोरनि बोसोनफोरखौ मानिनानै ओ फोरोंगिरिया जा बुङो जा लिरना होयो जों बेफोरखौ लिरना लानानै न' फोराव फैनानै फरायफैनांगौ आरो जोंहा फरायसालि गंसेयाव जोङो डेक्स, बेन्स, ओ ब्लेकबर्ड बेबायदिनो ओ डास्टार बा सक पेन्सिल बेफोरखौ लानानै ओ फोरोंगिरिफोरा जोंखौ फोरोङो। ओम आरो मोनफ्रोमबो आयदाखौ जोंनो मोजाङै बेखेवनानै होयो। औ आरो जोङो बुजि मोनाब्ला ओ फोरोंगिरिफोरनियाव जोङो सोंफिननानै ओ बा बुजिनो जोङो नाजानांगौ आरो जोङो ओ फोरोंगिरि फोरा औ फोरोंगिरिफोरा जा बोसोन होयो जों बेखौ मानिनो हानांगौ। नङाब्ला जोङो औ उनावहाय औ उनावहाय जोङो मानियाब्ला जोङो ओ मा होनो गावनो माने ओ फस्थायनो गोनां जागोन बा ओ खाफाल हमनांगौ जागोन। ओ बेबायदि रोङाब्ला आरोना। औ आरो जोंहा गंसे फरायसालियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला साइकेल स्टेन्ड थायो बा ओ आ रो दंफां लाइफांजों जोबोद समायना जायो। निजोम ओम बहाय जोङो लो बायदि बायदि जायगानिफ्राय फैनाय ओ फरायसाफोरखौ लोगो मोननानै जोबोद रंजाखाङो। आरो लाइबेरि थायो। बे लाइबेरियाव औ लाइबेरियाव माने हाबनानै ओ गावबा गाव फरायनोबो हायो। गावनि सि ओ गाव फरायनानै उम औ मोजां मोननाय सल'फोरखौ जोङो फरायनानै जोबोद ओ मोजां नाङो आरोना।
औ औ।
औ दा जोङो बुजियै सानखान्थि बुजियैफोरखौ जोङो फोरोंगिरिफोरनियाव मोजाङै सोंनानै लानांगौ। बेबायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो आयदायाव मोनफ्रोमबो आयदायाव जोङो ओ बुजिजोबनो नांगौ आरो। आरोना बुजियाब्ला जोङो आनजादाव जोङो उथ्रिनो हानाय नङा। आरो गोबां गोबां फरायसाफोर थायो गंसे फराय गंसे थाखो मोनसे थाखोआव बा ओ ब्रैजि, बाजि, द'जि, गाहाम थायो ना?
औ नंगौ नंगौ।
औ बबेबा बबेबा फरायसालियावथ' ओ सेेरोजा गाहाम जायो। जोङो फरायसालिखो गंसे गोथार मन्दिर बादिबो जोङो साननो हायो। आरो बेखौ औ बेखौ ओ साब सिखोनै लाखिनायानो जोंनि ओ माने हाबा होननानै बुंनो नांगोन आरो ना? फरायसालियाव गोबां गियान ओ गियान सोलोंनायनि उनाव ओ जोङो गावबा गावनि न'आव जोङो थांफिनो। आरो बिनि उनाव फिन आरो सोरांफिनोब्ला जोङो साखोन सिखोन दुगैयै लोबै बा ओंखाम जायै जोङो फरायसालियाव आरो फैफिनो आरो फरायसालियाव जोंहा ओ फुङावनो फुंनि ओ फुङाव जोंहा आर'ज मे थाइ खनो, आर'ज मेथाइ खनखांनानै जों गावबा गावनि खथायाव हाबो। हाबोब्ला जोङो ओम मोजाङै माने जिरायनानै थायो। बे जिरायनानै थानाय समाव आरो ओ जोंहा थाखोआ जागायनो थाखाय मोनसे वारनिं बेल होयो बे बेला होनाय लो गो लोगोनो जोङो ओ गासैबो माने जोबोद ओ सिरियै थायो आरो ना। ओ बिनि उनाव फोरोंगिरिया हाबफैयो हाबफैनानै आयदानि सायाव जों खौ फोरोंनो जागायो आरो दा ओ फरायसालिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे।
औ दा फरायसालि बुङोब्लाथ' नोंथाङा जा जा बाथ्राफोर बुंलांदों बेबो नंगौ।
औ।
फरायसालिया बिदिनो खायसे खायसेनिया तर्जा बेरा बायदिफोरनि हानि
औ।
एव आरो बिदिनो खायसे खायसेया इथा पाक्कानि बिल्दिं औ बेफोरबायदि थायो दा बिदिनो खायसे खायसे फरायसालिफोरा ओ गिदिर गिदिर बो थायो रुमफोरा आरो बिदिनो खायसे खायसे फरायसालियाव बिदिनो फिसा फिसाबो थायो आरो।
औ।
दा बिदिनो आरो खायसे खायसे बिदिनो स्कुलफोराव बिदिनो कलेजफोरबो थाफानाय बो दङ।
औ।
अ बिदिनो बेफोर कलेज बायदिफोर थायोब्ला बेफोराव बेफोर कलेज बायदिफोराव बिदिनो अडिट'रियाम हल बायदिफोरबो थानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
बे अडिट'रियाम हल बायदिफोराव बिदिनो बि ओ बिदिनो फरायसालियाव जानो गोनां मिटिं बायदि बायदिफोरा जायो आरो
औ
बिदिनो जेनेबा बिदिनो फरायसालियाव बि फरायसाफोरा बिदिनो जेनेबा क्लास बायदिफोर ओ थायाब्लाथाय बिदिनो टिचार बायदिफोर फैयाब्ला थाय बिदिनो दंफां साया बेफोरबायदियाव जिरायनान नै थाबायनो थायो आरो
औ औ
आरो बिदिनो फरायसालियाव बिदिनो केन्टिन एबा दुकान बायदिबोरबो थायो आरो
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो आरो जोङो फरायसालियाव ओ जोंहा हाबथा हाबथा थानानै हाबथायारि आनजाद जायो। बा दान ओ दानसेयारि आनजाद जायो बेफबायदिनो जानानै मार्क मोजां मोननायफोरनो जोङो मोजां नाङो आरो मार्क मोजां मोनबा औ आरो जोंहा फरायसालियाव ओ फोरोंगिरिफोर जिरायग्रा अफिस न'बो थायो। बेबायदिनो औ बेबायदिनो जों जोङो ओ खेलाबो जायो आरोना ओ बोसोरारि खेला जायो बहाय जोङो खन्थाइ आवरायनायानो ओन ओमबा ङो खारनायानो होन बारनायानो होन औ बा भेक्सन खिथिनायानो होन बेफोरबायदिनो माने फरायसालिनि ओ फरायसालिया बेबायदिनो जोंना समायनायै जोङो ओ खुंलांनाय जायो आरोना। दे होमब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना औ दे।